अ हेल' नोंथां खोनादोंना।
औ नोंथां खोनादों नोंथाङा आंनि ओ माथोखौ खोनाहैदों ना?
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहामलायनायखौ जासिह्रनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांसिमबो
औ आं नोंथांनाव फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों एसे जोङो बर'फोरा जेरै गामि ओनसोलावहाय दाउ अमा फिसिनानै गावनि जिउखौ खुंलांदों बेनि सायावनो नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम होनो हायोब्ला।
औ हायो हागोन नोंथां।
औ औ ओ दा बिदिब्ला नोंथां ओ जोङो गामि गामि ओनसोलावनो। बिदिनो ओ। दाउ अमा फिसियो मा माबोरैहाय दाउ अमाखौ फिसिनानै रांखान्थियारि फालांगियाव। हेफाजाब मोनदों नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां थिग बेबायदिनो जेनेबा जोंनिया गोदो गोदायनो जोंनि बर आइजो ग्रा दाउ अमा फिसिनानै जिउ खुंबोदों नङा होमबा नोंथां।
औ औ
औ थिग बेबायदिनो जोङो न'आवनो दाउ फिसियो बिदिनो अमा बोरमा हांसो फियो नङा होनबा नोंथां थिग बेबायदिनो जों बे बेखौ फिसिनानै जों फाननानैबो गोबां रां आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां। औ बिदिनो जोङो। ओ बेफोरखौ न'आवनो फिसिनानै जोङो बिदिनो बेफोरखौ हाथाय बाजार आरो। बिदिनो जोङो न'फोरावबो फिनानै बेफोरखौ जानो हायो नङा होमबा। औ बिदिनो ओ ओ गुबुन हारिनिफोरा जे दो आगोल एबा सिगाङो जों बर'फोरखौ जेनेबा बेफोरखौ ओ फिसिनाय नुनानै माने ओ ओ मुगैयोमोन नङा होमा नोंथां। औ ओ थिग दानिया जोंनि साय बेफोर गुबुन हारिफोरखौसो बांसिन बेफोरबायदि दाउ अमा फिनायखौ बांसिन नुनो थांदों नङा होमबा।
औ औ
औ मानोना बिसोरबो ओ बेफोरखौ फिनानै जोबोर मुलाम्फा जायो एबा रां आरजिनो हायो होनानै मिथि मोननानै बिसोरखौसो बांसिन थिनायखौ जों नुनो थांदों आरो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां ओ आरो नोंथां जोङो बे अमा बा दाउआ दाउफोरनो मा मा आदार होनाय जायो नोंथाङा मिथिगौ नामा?
मिथिगौ नोंथां ओ जों बुंनो थाङोब्ला बे जेनेबा दाउफोरनोथ' जों बिदिनो न'नि माइरंफोरखौनो आदार हिसाबै होयो नङा होमबा नोंथां औ थिग बेबायदि जों बोरमा मोसौ फिसिनोब्ला बे बोरमा मोसौनोबो जों बिदिनो दा नाबो होजायो न'आव गुन्दैफोरबो जायो आरो जोङो। बेफोरखौ बांसिन जों दुब्लि फोथारावसो ओ ओ हैयो आरो गांसो जानो थाखाय नङा होमबा नोंथां
औ थिग बेबायदिनो जों अमा फिसिनोब्ला जों बिदिनो जौ संनानै ओ मोननाय जा अफ्रि बेखौबो जों अमानो होयो आरो गुन्दैफोरबो होयो।
औ।
जेब्ला जोङो गुन्दैफोर बायनो रां रुफा गैया जायो। अब्ला जों दिनो थास'फोरखौबो जोङो हानानै रुनानै होयो आरो नोंथां औ बिब्दिनो जोंनि बर' आइजोफोरा बेफोरखौ ओ फाननानैबो जोबद नुहर खौ सुंथादों आरो जौगालांनायखौ आं नुदों आरो नोंथां।
अ औ।
औ नोंथांनि गामि एबा ओनसोलावबो बिदिनो दाउ अमा फाननानै न'खरखौ जौगानायखौ नोंथाङा नुनो थांदों नामा नोंथां
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो दाउ अमा फिसिनानै बिदिनो ओ जेन'बा जि मा मासे मानै फिसियो गोबां बिदि फाराम फिसियोब्लाथ' गोबां बिदिनो आदार लुबायनांगौनो बिदिनो जोंनि न'आव मासे मानै थानायखौनो जोङो बिनो फिसा जाब्ला बिदिनो फिसा बारायब्लाथाय जोङो मोजाङै जोथोन लानानै एबा आदार होनानै जोङो बेखौ देरबोलाथाय जोङो फाननानै जोङो रां फालांगियाव गोबां मदद मोनबोदों आरो जेरैहाय जोङो न'खराव जि थाइसे थाइनै नांगौ एबा थाव संख्रि नांगौ जोङो बेखौनो फाननानै जोङो लाबोनानै जोङो जानाय जायो आरो नोंथां बिदिनो ओ जोंहा हे फाजाब मोनबोनाय जादों ओ आरो नोंथां आरो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बिदिनो दाउ एबा हांसोफोरनि नोंथाङा फारामफोरखौ नुबो नुदों नामा नोंथाङा
औ जुनि गामियाव आं बिदि फारामफोर नुवाखै ओ बिदिनो जोंनि गामि खाथियाव दङ आरो बिदि दाउनि फ्राम अमानि फ्राम
थिग बेबायदिनो अमानि फार्म बुङोब्ला अमानि अमाखौ दोननो थाखाय बिदिनो बिदिनो था फिसा फिसा जों बिदिनो थालायना जेनेबा लुनायखौ नुदों आरो बे अमानि फार्मफोरखौ आङो बे हाखर जाया फिसारि दङ बे हाखर गिदिर गिदिर खानियाव अमानि फार्खौ बानायनायखौ नुदों आरो नोंथां ओ जाहाथे बे जा अमाया खिनाय बे खिनायखौ जेब्ला जोङो सुस्रोननानै हरो दैजों हबाना बे जेनेबा अमानि खैया जेनेबा बे हाखराव गोोरै लाङो बिदिनो नाफोरा आदार मोनजायो बिनिखायनो एसे सुबिदा नायनानै खायसे खायसेया अमानि फारामखौ बे हाखर खाथियाव आं लुनायखौ नुदों आरो नोंथां थिग बेबायदिनो बे अमानि सामफोराव बिसनो होनो थाखाय जोङो गोबां बिदि साफाफोरखौ बांसिन बायनायखौ नुयो आङो बिदि दखानफोरनिफ्राय रायनायखौ बिदि अफार होन औ होनाय नङा
औ आरो जोंहा बिदिनो फार्म बानायाबा जोंहा न'आव जोंना बर' बर' सुबुंफोरनि न'आवहाय मासे मानै अमाया थाखाथारो आरोना नोंथां
औ थायो नोंथां नंगौ
बिदिनो जोङो अमाखौथ' जोङो बिदि सानफ्रोमबोथ' जों गुन्दै बिबा बायबाय थानो सापर्ट बायबाय थानो हाया नालायों थां जोंना फैसा रांखान्थिनिबो गोनांथि थायो नालाय बेनिखायनो जोङो हाग्रानिनो मोननाय थास' गोसोम एबा थास' गुफुरफोरखौनो जोङो हानानै लाना फैनानै जोङोबा मैगं बिगुरफोरखौनो जोङो रुनानै होनाय जायो आरो बिथांमोननि ओनसोलावबोहाय बिदिनो थास'फोरखौ हानानै रुनानै होनाय
औ नंगौ नोंथां बिदिनो खायफा खायफा नंगौ दा जोबोद गोरिब थायो नङा होमबा जों बिदिनो अमाखौ जों एसे रां थानायावनो जों बायनानै लायो बिदिनो अमानि अमा फिसाफोरनि दामफोराबो दा बारायबाय मासेयावनो ब्रै रोजा जा थाम रोजा बिदि होबाय आरो नोंथां बिदिनो जोङो जेब्ला जों गुन्दै बिदिनो अफ्रि बायनो फैसा फिसा गैयाबा जोङो बिदिनो हाग्रानि थास'फोरखौनो हाना लाबोनानै जोङो बेखौ दुग्रा दुग्रा जों हास'नानै बिदिनो खान्था एबा सारायाव रुनानै जों अमानो आदार हिसाबै बाहायो आरो नोंथां बेफोरबादिनो औ हांसोफोरनि फार्मबो बानायनो दोङो जोंनि गामि बा ओनसोलाव बे हांसोफोरनि फार्मखौबो जों बिदिनो हाखर गोदोर बिदिनो सांग्रायनानै नानै बेयावनो बैसां नुनानै दोननाय नुयो जाहाथे बे हांसोआ बे हाखरावनो जेनेबा ओंखाम थनानै बे हाखर खरावनो जेनेबा दैयाव थाबाय थानाय जेनेबा बिदि उथिलांनाय बिदि ओ मा सुबिदा बानायनानै होयो आरो हांसोफोरनोबो
जेरैहाय जोंनो हांसो फिसिनो थाखाय जोंनो मोनसे फख्रि नांखाब नङा होनबा नोंथां औ बिदिनो जोङो
ओं हांसोआ बिदिनो जेनेबा बे ओ बे उम बिदिनो हालेवबाफोर जेनेबा बे दुब्लिफोरावबो खानस्रि खानस्रिफोर ओंखारनाय बेखौबो जायो आरो नोंथां बेफोरखौबो नायगिर नागिर जायो हांसोआ आरो थिग बेबायदिनो ओ जोंनि न'खराव मोसौ फिसियो नङा होमबा नोंथां आगोलथ' आगोलथ' मोसौ हालुवा गिदिर गिदिर फिसियोमोन हालेवनो थाखाय नाथाय आं दानिया बिदि मोसौ हालुवा फिसिनायखौ एसे खम नुनो मोनदों दानिया ओ मानसि गोबां सुबुंफोरानो मोसौ गाइखौ बांसिन फिसियो मानोना जों बेनिफ्राय गाइखेरबो मोनो आरो बिदिनो जों गाखेरफोरखौ फाननानैबो रां आरजिनाय हायो नङा होमबा
औ औ नंगौ आरो बे गाइखेरजोंनो जोङो जेरैहाय जोङो गाइखेर दाखा बानायनानै जानो हायो आरो बेजोंनो पनिर जायो आरो बिदिनो गला फोरबो जायो आरो बिदिनो गोबां जोंनो मोसौआबो गोबां हेफाजाब होयो जों गाइखेरफोरखौ बो जोङो रांखान्थियाव गोबां हेफाजाब मोनबोयो आरो जेरैहाय जोङो गाइखेर लिटारसेयाव जेरै जेनेबा फवासेफोराव जेरै आदा केजिफोराव बिस थाखा बिदिनो पसिस थाखा मोननाय जायो हेलौ हेलौ